औ मा ओंख्रि जाखो नोंथां?
दे अ आरो जों कफिसोमोन
आदसा नोंथां नोंथाङा आंनि आवाजखौ मोजाङै खोनादोंना
औ नोंथां मोजाङैनो खोनादों
आदसा नोंथाङा दायो फ्रि दंना
प्रियालाय दंमोन नों थां
आटसा नोंथांजों नोंथाङा फ्रिमोनब्ला आं नोंथांजों मोनसे टपिकसो ला फैदोंमोन आरो नोंथां ओ जोङो दैज्लां बोथोराव मा मा आबाद मावो बा जों मा मा आबाद मावनानै जिउखौ खुंलाङो बेनि बागैसो आं दसे दसे रायजलायनो सानदोंमोन आरोना नोंथांजों नोंथाङा फ्रिमोनब्ला
फ्रिमोन नोंथां फ्रियालाय
अब्ला नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा जे दैज्लां बोथोराव जों जोंनि जिउखौ खुंलांनो जों मा मा आबाद मावो आरो मा मा आबाद मावनानै जों जोंनि जिउखौ खुंलाङो बेफोरनि बागै
दैज्लां बोथोरावथ' गोबां आबादफोर मावनाय जायो दैज्लां बोथोराव जेरै माइ गायो थाव गायो बिदिनो गोबां आबादफोर गायनाय जायो आरो दैज्लां बोथोराव दैज्लां बोथोराव माइ गायनानै जोङो गावनि जिउखौ खांलांबो हायो दैज्लां बोथोराव गोबां
आबादफोर गायो जेरै माइ फान्थाव माइ गायो फान्थाव गायो
लावफोर गोबां गायनाय जायो आरो दैज्लां बोथोराव आबादफोरखौ सबाय बिमाफोर
हागोन जेरै जों माइफोरखौ जोङो फार्स्टआवनो जोङो खोथिया फोग्रोनांगोन आरो बिनि उनाव जोङो हालेवनांगोन दुब्लिखौ जोङो दानि जुगावथ' बिदिनोेटर ट्रेक्टरफोर आरो गोबां बिदिनो पावार लारफोरजोंसो हालेवो गोदोनि जुगावथ' जोङो मोसौफोरजों हालेवोमोन आरो जोङो फार्स्टआवनो जोङो खोथियाखौ फोग्रोनांगोन फोग्रोना लानांगोन आरो खोथियाखौ फोग्रोनानै जोङो दुब्लिफोरखौ जोङो हालेवग्रोना लानांगोन फोमोनग्रोना लानांगोन आरो बेफोरबायदिनो जोङो माइ गायोब्ला जों बिदिनो माइखौ माइ फोनायखौ जोङो जेब्ला मिथिहरनाय जायो माइआ खोथिया जोङो फुग्रोनानै जों बे जे हालौवनाय जे फोमोनना दोनखानाय हा जों बेयावहाय जों गायनांगोन आरो जों बेफोरबायदिनो सबायबिमा जेरै सबायबिमाखौ जों गायनो थाखाय जों सबबाय बिमाखौ जों गायोब्ला जोङो फार्स्टआव जोङो हालेवग्रोनांगोन आरो हालेवनानै जोङो जे सबाइबिमा बेगर जे जोङो बेखौ गायनांगोन आरो जेब्ला बे सबाय बिमाया बेरो बेरनानै अब्ला जेब्ला बेन्दों मानहांनो हमो जों बे मानहांनो हमनाय टाइमावहाय जोङो गन थुना होनांगोन जों जेनाखि बे सबाय बिमाया मानखोनानै जे फिथाइ थायनो हायो आरो जों बे फिथाइयावहाय जोङो बिबार बारनायनि बा फिथाइ थायनायनि जोङो मुलिफोर सारनांगोन जे जेनाखि एम्फौफ्रा जे बिबार बारनाय समाव आरो फिथाइ थायनाय समाव जेबो जानो हायै बा बिबारफोरखौ नस्थ खालामनो हायि जोङो बेफोरबायदि खामनांगोन आरो जों बेफोरखौ बेफोरनि फिथाइफोरखौ खौ फाननानै जोङो जोंनि बे नखरफोर आरो बेफोरबायदिनो नखर सलायलांनायाव जों गोबां बेफोरबायदिनो बेफोरजोंनो जों नखर सलायलांनो हायो आरो बेफोरखौ फाननानै बेफोरनि बे रां रुफाफोर बेफोरजों जोङो जोंनि नखरफोरखौ खुंलांनो हायो आरो जे माइ जे बे माइखौ गायनानै जोङो जोंनि नखरफोरखौ बिदिनो खुंलांनो हायो आरो बेफोरबायदिनो गोबां आबादफोरजों आबादफोर मावनानै जोङो जोंनि जिउखौ खुंलांनो हायो ओ बेफोरबायदिनो फान्थाव जेरै फान्थावखौ जों गायनोब्ला जों फार्सतावनो फार्स्टआवनो फुलिफोर बानायग्रोनांगोन जों जे बेखौ गायनो थाखाय आरो हालौनांगोन हालौ हालौवनानै जेब्ला जे हालौवखांनानै जों गायो जे जेब्ला बिफाङा गायजानाय जायो फुलिया जों अब्ला जों गायो आरो गायनानै जों जे गायनानै मोननाय बिथाय जे बे बिथायफोरखौ जोङो बेफोरबायदिनो हाथाय बाजारफ्राव फाननानै जोङो जोंनि जे जिउ खुंलांनाय बेखौ जों जिउखौ खुंलांनो हायो आरोना नोंथां नोंथाङा खोनादोंना
खोनादों नोंथां खोनादों
बेफोरबायदिनो जों गोबां खुंनो हायो आर ना नोंथां आरो गोबां बेफोरबायदिनो बायदि बायदि आबादफोर दं आरो ना नोंथां जेरै दैज्लां बोथोरफ्राव मोनो आरो दैज्लां बोथोराव जों जोंनि जिउखौ खुंलांनो हायो जे दैज्लां बोथोरावथ गोबां बेफोरबायदिनो खस्थफोर जायो अखा हादै बेफोरबायदिनो जों जोंनि जिउखौ खुंलांनायाव जोबोद खस्थमोनो जों बेफोर आबाद जे जेफोर बे माइ माइखौनो होन जों फान्थावखौनो होन जे सबाय बिमाखौनो होन जे बेफोरबायदिजों जों गोबां जोंनि जिउखौ हेल्प खामलांनो हायो बा जों खुंलांनो हायो ना नोंथां आरो जे गोबां बिदिनो बायदि बायदि आबादफोर दं आरोना नोंथां ओ बेफोरबायदिनो हमना ला भिन्दि भिन्दिफोरखौबो जों दैज्लां बोथोराव मावनो हायो आरो बे भिन्दिखौ गायनोबो जों बेफोरबायदिनो फार्स्टाव हालेवग्रोनांगोन आरो भिन्दि बेगरखौ जोङो जों बायनानै मोनो बे बे भिन्दि बेगरखौ जोङो हालौनानै गायनांगोन आरो बेखौ जों मोजाङै जोथोन लायोब्ला बेफोर जोंनि जिउ खुंलांनायाव बेफोरबायदिनो बिथाइफोर थायोब्ला बे बिफांङा फिथाइफोर थायोब्ला जों बेफोरबायदिजों जों जोंनि जिउखौ खुंनो हायो आरोना नथां दा नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा
हागोन नोंथां हागोन आ दैज्लां बोथोरावथ‌ माइ आबादफोर मायनाय जायो मावनाय जायो नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो जेरै मुलि सारोब्ला मुलि सारोब्ला फिथाइफोरा साबसिननिफाय हामसिन जायो नोंथाङा जे बुंलांनाय आथिखालि जुगाव थ गोबां गारि मथरफोरखौबो बाहायनाय जायो हालेवनो थाखाय थ माइ आबादफोरखौ आजिखालि हालौवग्रोनानैसो गायनाय जायो नों दैज्लां बोथोरावथ गोबां ओम आ दैयाह अखानि दैफोरा गुप हाब्रु हास्राव हास्राव हाफोरखौबो मोजां खालामो आरो बेफोरावनो गोबां आबादफोरबो मावो जेरै नोंथाङा बुङो फान्थाव भिन्दि माइ माइखौ जेब्ला गाय गायनायनि सिगां हालौवग्रोयो अब्ला बेखौ हालौग्रोनांगौ। अब्लासो बे माइआ मोजां जागोन। जागोन आरो बे माइआ जे मोजां जानायनि उनाव जेब्ला फिथाइ थायो अब्ला बे मोननायनि उनाव बे फिथाइखौ जोङो खानानै हानानै जे मोजाङै फिथाइखौ आलदा बिगुरखौ आलदा खालामनो हायो। बेखौ जों फाननानै जे रांफोरखौ मोनो रांफोर मोनो बेजोंनो जोङो गावनि जिउखौ खांलांनो हायो आरो जे फिथाइफोरा मोजाङै थायोब्ला बे फिथाइफोरा हाथाय बाजारफोरावबो गोबां दाम मोनहैयो जोङो बेफोरजोंनो जोंनि जिउफोरखौ खांलां-खांलांनोबो हायो आरो नोंथाङा ससे बुंनो हाबावगोन ना।
औ। हागोन नोंथां।
नों-नोंथाङा हायोब्ला ससे फोरमायनानै खिन्थाबावदो।
जेरै बेफोरबायदिनो जों जिउखौ खुंलांनो थाखाय बे दैज्लां बोथोर बा दैज्लां बोथोराव मा मा आबाद मोनो जों दैज्लां बोथोरनि आबादफोरखौ रायज्लायोब्लाथ' जोङो मावनो बेफोरबायदिनो गोबां आबाद फोर दं ना नोंथां ओ दहाय बुंलांनाय बायदिनो माइ आबाद। जिउनि जिउआव खुंलांनो थाखाय।
जोबोद गोनां आरोना जोंनि जिउखौ खुंलांनो थाखाय बेफोर आबादफ्रा। आरो जों बेफोरबायदिनो माइफोरखौ फाननानैनो जों बे मोननाय फिथाइफोरखौ फाननानैनो जों जोंनि जिउफोरखौ खुंलांनो हायो। बेफोरबायदिनो जोङो फार्स्टआव माइ गायोब्लाथ' जों ट्रेक्टरफोर बेफोरखौ हालेवनांगौ। ओ खोथाफ्राथ'। जोबोद बुंनांगौ दं नाथाय बेफोरबायदिनो जों जोंनि जिउआव जिउखौ खुंलांनो थाखाय जों बेफोरबायदि आबादफोरखौ मावनो हायो आरोना नोंथां दैज्लां बोथोराव जोङो बेफोरबायदिनो अ मा होनो ओ ओन्थां।
अ खोनादों नोंथां।
ओ जोंना टाइमाबो जानानै फैबाय नोंथांजों दसे सम बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ सावरायनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय। ओ नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय आरो ना नोंथां
आंबो नोंथांजों बेफोरबायदि बाथ्रा लारायनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथाङा जे दैज्लां बोथोराव माबायदि आबाद मावो बेफोरखौ आंनाव सोंनायखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों।
ओ नोंनिसिम गोजोननाय थाबाय दे होमबा नोंथां।
दे दाननो खिथाबावाखै आनाव